होलौ हेलौ
औ
होलौ
औ
हेलौ खोनादोंना?
खोना अ खोना
हेलौ अ अ अ अ नोंथाङा फ्रि नामा?
मा ओनदो?
नोंथाङा फ्रि नामा होन दो हेल' खनो खनो नामा अ अ खोनादो। आंबो खोनादों। हो? हेलौ। अ अ दङ दङ ओरैनो। नोंथाङा फ्रि नामा?
मा होनदो?
नोंथाङा फ्रि नामा होनदो?
औ फ्रिआवनो।
अ फ्रि मा माने मोनसे टपिकनि सायावसो रायजलायनो सानदोंमोन। माने ओ दानि ओ आ-आगोलनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइनि सायाव माने एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
सावरायनो हायो। दा सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंबाथ' गोबां फारागखौ नुनो मोनो ना। आगोलनि सोलोंखाया आगोलनि सोलोंथाइ आरो दानि सोरों-सोलोंथाइनि फारागा गोबां जाबाय।
औ।
खोनादों?
औ खोनादों।
दा
मा मा जेनेबा?
दा सिगांनि सोलोंथाइफोरा जाबाय जिथु सिगांओ ससियेल मिडियाबो गैयामोन नालाय बेनिखायनो। बांसिनानो बिजाबजों गोदोहाबना थायोमोन। जिहेथु बिजाबाव थाबाय थायोब्ला मानसिया गोबां फरायनानै गियान मोननो हायो बिजाबनिफ्राय। प्राइ माने ओ गुबुन जि माबा मोनामोन आरो बिजाबावनो बेस्थ' जाना थानो गोनां जायोमोन गोदो।
उम।
ओमफ्राय दानिया आरो सोलोंथाइ आरो ससियेल मिडिया जालांबाय नालाय। इन्टारनेटनि जुग जालांबाय। मोजांबो फैयो गाज्रिबो फैयो आरो।
औ
मोजां होनोबा नोंथाङा मा मोजां होननानै सानो? जेनेबा मोजां मोजां होनोबा दानि सोलोंथाइखौ मा मोजां नुदों नोंथांनि बायदिब्ला
दानि दानि सोलोंथाइया जोङो नांगो बायदियै गावनि गियानखो आरजिना लानो हायो मबाइलनि हेफाजाबै बा नेट नि हेफाजाबै जायखिजाया माने दानि माबा मा होनो नांगौ जिथु गोनां बिजाबफोरखौ जोङो मबाइलफोरनि गेजेरजों बा इन्टारनेटनि गे जेरजों बुथुमना लानो हायो नाथाय सिगांफोर मोनबा जों आरो बेफोरबायदि गियानखौ गांसे मोजां बिजाब नागिरनोबा जों बिजाब बाख्रिनि खाथियाव थांनो गोनां जायोमोन आरो।
औ
गोबांफाराग ओंखारबाय बिदिनो दा दा बेखायनो गाहामबो जादों आरो दानि सोलोंथाइनि जिथु खायदा सुजुग बे एसे मोजां जादों आरो। गोदोनि गोदोनियाथ' आरो बिदिनो ओ नांगौ नांगौ बिजाबफोरखौ माब्लाबा थाब नांगौ बायदि समाव मोननो हायामोन आरो।
हा?
होनदो नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि जाखो दा सोलोंथाइया दानि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइ
औ औ ओ जेनेबा ओम ओम फारागआथ' माने गोबां दङ जेनेबा आगोलनि सोलोंथाइया आगोल आगोलनि सोलोंथायाव जेरै ओ ओम माने दानि बायदि दिडिजिटेल नङामोन।
औ आतसा
ओम ओम आगोल थ' ओम ओम दा जेरै डेभेलप जादोंमोन आगोलथ' बिदि नङामोन नालाय दाथ' ससियेल मेडियानो जा जायखिजाया इन्टारनेटनि ओ जोहैनो माने माने गोबां प्लेटफर्म दङ आरो ना दानि बायदि दानि बायदि दिनाव माने नोङो इन्टारनेट नि जोहैनो अनलाइन क्लास लानो हायो बा क्लास रुमफ्राबो क्लासफोरावबो दानिया माने सब डिजिटेल जाजोब्बाय। आगोलथ' बिदि नङामोन। आं बिजाबल'सोमोन बिदि एक्सट्रा डिजिटेलनि जेबो सुबिदा गैयामोन। मा होन्दो?
बांसिम खाबुआ बेनो दा डिजिटेलाइस जाजोबबाय नालाय बेखायनो बांनसिन खाबु जाबाय आरो दा
ओम बेनिफ्राय आरो आगोलनिख्रुइ माने बांसिन ओं ओं आरो माने दाथ' इन्टारनेटनि जोहै गासिबो ओं ख'ना खनला बुहुमनि ओम माने जाथायफोरानो जा बाथ्राफोरानो जा जि जायखिजाया निउसखौनो माने जोङो सेकेणड सेकेणडआवनो मोननो हायो आरो जुदि आपडेट थायोब्ला ससियेल मेडियानि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों माने ओम गासैबो बाथ्राखौनो मिथिनो हायो आरो जोङो बेनिफ्राय एक्सट्रा मा एक्सट्रा माने जोङो ओ जेनेबा कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ बिनिफ्रायनो आपडेट लानो हायो हायो आरो एक्सट्रा माने बिजाबफोर फरायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो दि नोङो ससियेल मिडियाआव एक्टिभ थायोब्ला उम ओं
दा हमना ला गबार लाथ' गोग्लैसोनाय नालाय दा बेखायनो पार्टफर्मावबोथ' दामि नि सुबिदा उसुबिदा थायो जानांगौ
उम‌उम
खायसे ओनसोलावथ' इन्टारनेट गैयाबा बेबायदि ओनसोलाव डिजिटेल डिजिटेल क्लास जायो दानिया अनलाइन क्लास जायो जायफोर ओनसोलाव इथार ने नांगा बा नेट नि प्रब्लेम जायो बेफोर ओनसोलावथ' नांगौ बायदि डिटेलाइस क्लासखोथ' अनलाइन क्लासखौथ' होनाय नङा
औ औ
आरो इफोरबायदि माबाफोर उसुबिदा नुबावो नामा
अ असुबिदाथ' अ बिदि गामि बांद्राय गामि भिथोरफोरावथ' अउसुबिदा जायो खायसे जेनेबा अनलाइन क्लास लानो खायसे गामिफ्राव नेट माने नेटनि जेबो सुबिदा गैया बिदियावथ' उसुबिदा जायो आरो खिन्थु दानियाथ' आरो बांसिन उम बांसिन जायगायावनो माने नेटनि बांद्राय उसुबिदा नुनाय नुनो मोनला आरोना एसे आगोलनिसो एसे मोजांसिन जाबोबाय आरो
एसेसो जौगाजोब्बाय नङा होमबा
औ औ
आरो इनिफ्राय गोदो गोदो सोलोंथाइ लानायाव माइबाफोर सुबबिदा दोंमोनना
असुबिदा थ
खौ गोदो सोलोंथाइ होनाय बा फोरोंथाइ होनायनि जिथु खाबु बा फोरोंथाइ होनायनि जिथु आयदा खोरोन्थि दंमोन नामा
गोरोन गोरोन्थिथ' बुंनो हाया जेनेबा
गोदोबो गोदो गोदो जेरैबायदि फोरोंबोदों ओ मोनफ्रोमबो आयदा लानानै जिथु बिजाबनि मोगा मोगि जानानै बिजाबखौ लानानै फराय गोबां गोरों जाबोदों ना होमबा
उम उम
दा बेफोरनि रुजुनायाव दानि
ओं आगोलनिया माने एसे औ नुनाया नुयो जेनेबा आगोलनि एसे आलदामोन सोलोंथाइनि माबाया जेनेबा आयेन खान्थिफोरा ए माबाखौ फारागखौथ' नुनो मोनो जेनेबा खिन्थु माने दानिखो एसे आपडेटसिन होननानै बुंनो सानगोन आरो आं माने आगोलथ' मानिे बांद्राय खायसे खबरफोरखौ मोनामोन ना डाइरेक्ट बिजाबावल'सो फरायनानै जेनेबा
माने दानि जिथु सोलाय लानायानो मोनफ्रोमबो बिथिङाव गासैबो बिथिङाव रोंगौथि गोनां जायो आरोना गोदोनिया गोदोनिया जाबाय थोंजों औ बा मोनसे मोनसेल' मोनसे दानिया नाथाय गासै फारफ्रोमथिं सिङावनो रोंगौथि गोनां जायो आरो
औ बेनो आगोलनिया फरायनाय न फरायनायल' बांसिन माने फरायनायावल' माबा होयोमोन आरो दानियाथ' एक्सट्रा कारिकुलाम बिदि एक्टिभिटिसबो बहुत नुनो मोनो गासिबो सु
सोलोंथाइ लानायाव माबाफोर उसुबिदा जायो नामा
मा होन्दो
हाला बिजों जों फरायनाय बिजोंफोरा माबाफोर गोहोम ख्लैयो नामा सोलोंथाइ होनाय
अ मिडियामआ
अ बिजोंआ माबाफोर गोहोम खोलैयो नामा
माने अ अ गोहोमावथ' खोख्लैयो जेनेबा औ
ओं बिदिनो खायो नङा होमबा?
अ अ अ अ थायो जेनेबा ओ ओं माने बिजिङा थ' जेनेबा असुबिदाथ' होननो हाया जेनेबा गासैबो बिजोङानो बिजोंजों फरायोब्लानो माने फरायोब्लाबो मोजां जानो हायो। खिन्थु माने खायसे ओ माबायाव बिजोंथ' होनला बेखौ ओ बेजों बिजोंआ माने जेनेबा असुबिदा होननाय होननो हाथावा आरो।